हेल'औ
हेल'औ
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङैनो दंना।
औ मोजाङैनो दङ।
औ मा खालामगासिनो दायो?
ओरैनो जिरायनानै दङ। मोनाबिलियाव ओ बाहेराव सिलायाव
अ मोजां। बिदिब्ला ओ जों रायलायनानो लानाय टपिकनि सायाव रायलायदिनि नामा नोंथां?
ओं दे रायजलायजागोन।
औ नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा। बैसागुनि सोमोन्दै औ।
औ जोङो बैसा गोनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों नालाय थ बैसागोनि सोमोन्दै आङो ए से बुंफोरग्रोना होनोसै होमबा
औ औ
औ थ बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो सो मोन सोलिबोबाय थानाय बा जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ खुंबोबाय थानाय मोनसे फोरबो होननानै बुंनांगोन
औ
बैसागुखौ औ बैसागुआ जोंना मोननै रोखोमनि होननानै जोङो बुङो आरो बै बसागो जेरै माबा मोसौ बै सागो आरो मानसि बैसागो औ थ मो सौ बैसागोखौ सैथ्र दाननि लास्ट खालाराव जोङो फालिनाय जायो बेनि उनाव मानसि बैसागोखौ जों बैसाग दाननि से खालाराव फालिनाय जायो आरो थ मोसौ बैसागोआव जोङो मोसौखौ दुगैस्रां लोबस्रां खालाम होयो माने थुखैयो मा गोदोयो माने खाथि खालानि दंग बा दैमा फुख्रि बेफोरबायदि दैयाव जोङो दैफोरखौ सारै सारै थुखैनाय जायोमोन ओफ्राय दायो माने बेफोरबायदि बांसिन नुयिनि जाहोनाव दैमा दंगफोर खौ बारा मोनैनि जाहोनाव जोङो न'नि दै मथर मथरनि हेफाजाबै जोङो थुखैनायखौबो नुनो मोनसै आरो दायो
औ
थ मोसौ थुखैनायाव मा मा नांगौ आं बेखौ बारा एसां मिथिला बेखौ दाहाय नोंथाङा फोरमाय बानो जाबाय औ जेनेबा आंनि न'आव मोसौ गैयिखाय आं बारा एसां मिथिला आरो मा मा नियमै खालामो आं बे खौबो बारा मोजां मिथिला मानसि बैसागुनि बागै आं एसे बुंनोसै आरो
औ औ
औ मानसि बैसागुआव जोङो से खालार खालि बैसाग दाननि से खालार खालि जोङो गिबियावनो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामो बेनि उनाव जोङो न'नि ओ गोदोरफोरखौ जोङो खुलुमो गोदोनिफ्राय जों बोर लायो उन्दैफोरनो अननाय होयो बेबायदिनो मानसि बैसागुआ जोंना जायो बेजों लोगोसे जोंना मोनसे फोरबो जायो बे खालि गावबागाव धोरोमनि खोथा आरो जाय जेखौ खुलुमनो गोसो सोर इसोरखौ जोङो खुलुमो बे खालार खालि जेनेबा जोंनि गोदान बोसोरा मो जाङै सोलिलांथों होननानै जों मोनसे बोर बियो आरो बेजों लोगोसे मानसि बैसागुआ जायो आरो आरो ओ बिदिनो खुलुमखांनायनि उनाव बिनि अखानायै जोङो मोसानायखौ लायो जे जेनेबा जोंनाव दायो सानथामखौ जोङो मोसानाय रंजानाय लायो आरो
औ
जोङो बे सानथामाव खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो बयनिबो न' खर न'खर मोसाहैयो माइरं मागि हैैयो जाय जि हरनो गोसो माइ माइरं फैसा एसे बेफोरबायदि हरो आरो जोङो बेहाय बयबो ज ज जाजाय मोसायो जेनेबा गथ'फोरा गथ'फोरनि पार्टि बिमा बिफाया बा सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्लानि पार्टि बोराय बुरैया बोराय बुरै पार्टि दे बेफोरबायदि ज ज जों बयबो मोसायो रंजायो आरो
औ
थ' बेबायदिनो जोंना मानसि बैसागुआ थांबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो नोंथांनि मिथिनायखिनि
औ औ ओ बैसागु होनोब्लाथ' जों बयबो मिथियो बे बैसागु फोर- बोआ जोंनि बर' हारिनि ओ मोनसे सिनायजाथाव जोंनि माने बर' हारिनिल' नङा बेलेग जाथियाबो माने बेखौ मिथिनो थांबाय आरो ओ औ बैसागुआथ' जोङो नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो मोसौ औ नोंगौ जोङो सैथ्र' दाननि लासखालि मोसौ थुखैनाय जायो नाथाय जोंना ओ बैसाग दाननि से खालाराव ओ जोंनि जिथु जों मा मा धोरोम सिबियो बेयावहाय जोङो सिबिसालियाव थांनानै बिदिनो इसोरनि सायाव इसोरनिसिम आरज गाबहैयो ओ जे जोंना ओ जोंनि जा संसार जालांनो गोनां बे जालांनो नागिरनाय लामायाव दि जेबो उसुबिदा जायालासिनो जोंखौ मोजाङै मोजां फोथांना लाखिनो हायो बेफोरखौ जोंनि बे बोसोरा मोजाङै मोजां थांथों होननानै जों बोर बियो सैत्र' दाननि लासखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बे मोसौ थुखैनायावहाय नांगौ जानाय मुवा फोरा जाबाय नोंथाङा बुंदोंमोन जे गोदो ओ जोंना दैमा फुख्रि बिलो बिब्दियावहाय मोसौखौ थुखैयोमोन नोंगौ आथिखालावहाय जोङो बांसिनानो न'नि मथर बिदियावसो थुखैनाय जायो नङा होमबा ओमफ्राय औ बिब्दिनो सोरबा सोरबा दाबो न'नि न'आवहाय फख्रि थायोबा माने न' खाथि थियावनो बिलो थायोबा बेवहाय थुखैनाय जायो आरो दाबो सोरबा सोरबा आरोना बांसिनानो बिब्दिखौ नुनो थांला ओमफ्राय बिदिनो मोसौ थुखैनायाव जोङो बिदिनो खान्थाइ एबा दिग सिंनि जा जोङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जोङो हां- हांगार जायो बे हांगारखौहाय माने एरलानानै माने देखानानैहाय बेखौहाय जोङो देग्लियो आरो देग्लिनानै मिस मिस खालामना लायो देग्लिनानै मिस मिस खालामना लानानै जों बेखौ दैजोंहाय आरामसे मिक्स खालामगोन अब्ला बियो खाालारनि खालार ओंखारगोन ना जा बे खालार ओंखारो बे खौहाय माने जोङो मोसौनावहाय फोथा माने मोसौखौ थुखैखांनानै फोथा फोननो होनाय जायो आरो आरो मोसौ थुखैनायावहाय जोंनो ओ ओ मा होनोमोन आंबो बांद्राय मिथिया नामफोर खौ गोसोआव दंमोन नाथाय खुगायाव फैयासै आरो औ बे हांगारखौहाय माने फोनना होनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बिब्दिनो मायाबा मायोबि बिलाइफोरजोंहाय
बिखौहाय ओ माने बुनानै होनाय जायो
ओइ माबा ओम मा होनो मोख्ना बिलाइ दिग' ल टि बिलाइ इफोरजों बुयो होननानै खोनादों।
औ औ लाव लाव आरो फान्थाव, हाइजें बेफोरखौहाय माने माला सुनानैहाय ओ मोनसे फिसा दुरुं बिदिनो औवानि खालामनानै बेखौहाय ओ मोसौनाव गानहोनाय जायो आरो दिरूं सुनानै औ बिदिनो मोसौनि बैसागोआ जोबना थागोन बिदिनो थुखैनानै दुब्लि ओ फोथाराव गांसे जाहोयो खाहैयो ओमफ्राय आरो बिब्दिनो जोंना ओ बिबदिनखालिनो सैथ्र' दाननि लास्ट खालिनो जोंनि मानि ओनसोलाव ओ खुंनाय आरो जि तु मानसिफोरनिनो सुबुं माहारिनि ओ ओन्दैनिफ्राय गेदेरसिम लानानै जोंना मोन ओ खेला होयो आरोना खारनाय, बारनाय दै बोरि जेरै सियार सिख'लायनाय आरो थिंख्लि ब्रु बुख्रुबनाय बेफोरखौ माने जोंना गेदेरनिफ्राय ओ ओन्दैनिफ्राय गेदेरसिम बेफोरबायदि गेमखौ होनाय जायो आरो ओ बिब्दिनो गेम होसिगोन होनानै बिदिनखालि सानसे बिदिनो गेम होसिगोन आरो होनानै ओमफ्रायो अखानायै आरो जोंना बिब्दिनो एक थारिक जाहैबाय एक थारिगावहाय जोंहा सिबिसालियाव हाबसिगोन बोर बिसिगोन ओमफ्राय गेदेरा उन्दैखौ ओ अनसिगोन बोर होसिगोन जोंबो ओन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमसिगोन बिब्दिनो ओ आरो अखानायैहाय जोंहा बिब्दिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसासिगोन रंजासिगोन उन्दैया उन्दै गेदेरा गेदेर उन्दै गे उन्दै फार्टिया उन्दैजों गिदिर फार या गेदेरजों सेंग्रा-सिख्लाया सेंग्रा-सिख्ला बोराय ओ बोराय-बुरिया बोराय-बुरि बिब्दि आरो गोगोमैनो जोङो ओ रंजा खुसियै मोसानानै जों बैसागु बोथोरखौ हगारहरनाय जायो आरो, आरो बिब्दिनो थाङै थाङै जोंहा गामियावहाय बिब्दिनो ओ मोसानानै बा ओ रंजानानै बोराय-बुरि बयबो रंजाखांनायनि उनावहाय रंजाखांनायनि उनाव ओ जोंनि ओनसोलाव माने फांसन खुंनाय जायो आरो बे फांसनावहाय माने मानि जोंनि गामियाव आरोना दाबफा दाबफा गामियावबो जायो बेफोरो ओमफाय ओ लासनि जा ओ फांसन जिथु सैत्रा ओ चैत्रदाननि लास खालि जोंना खारनाय बारनाय बिब्दिनो गेम होदोंमोन खेला होदोंमोन ना बे गेम खेलाखौहाय इदिनखालि जा जिदिनखालि फांसन जायो बिब्दिनखालि माने बेफोर ओ गेमाव सोर सोर देरहादोंमोन सोर सोर बाहागो लानानै ओ देरहादोंमोन बेफोरनि प्राइजफोरखौहाय माने होनाय जायो आरो बे दिनावनो औ औ बेबादिनो नों नोंथांनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि खुङोना खुङा माने नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ माबोरै खुंनाय जायो? फोरमायदो
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि गेम होनायखौ आङो दासिमहालागै नुफेराखै ओं खोनानो मोनो बेलेग थिं जेनेबा बेबायदि गिबियाव होयो बा बैसागोनि लास्टआवबो होयो मोसाखांनानै बा सानथाम बा सानब्रैनि उनाव बेफोरबादि फैयो होननानै
औ। हेल' हेलौ। नोंथांनिखौ नोंथांनि आवासा खोनाफैयाखै?
हो?
हो नोंथांनि आवाजआ खोनाफैयाखै दासो खोनादों।
औ माने जोंनि आङो दायो। नोगोराव थानाय हिसाबै माने जोंनियाव बेबायदि गेमखौ होनाय जाया होनदों आरो खोब माने बैसागु खौनो जोङो सानथामल' समनि आंखालाव बेबो बेलासे बेलासेयावल' दुइथासोनि फोरनिफ्राय ओंखारनानै जोङो बैसागोखौ मोसानाय जायो आरो। जों सानसे सानसे बैसागोखौ मागिया आरो। औ बेनोमोन नोंथां।
ओ सानसेयावनो फोजोबा आरो फोजोबनाया। साननै एबा सानथाम बिब्दियाव फोजोबो आरो। दे होमबा नोंथां बिब्ला समाबो जाबाय।
औ दे दे नोंथां।
निसिम
गोजोन्थों नोंथां।
औ।